हेलौ औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो मा खालामना दं?
दा दं ओरैनो जिरायनानै नोंथाङा?
नोंथांनि सेराव आङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादों।
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ बे जाबाय बैसागो ओ जोंनि रंजालि फोरबो ओ ओ बैसागो होनोबाथ' जों गासैबो मिथिखायो।
औ
रंजा ओ बेयो जोंनि आसामनिनो ओ आरो गोदान बोसोरजों लोगोसे बे जोंनि ओ रंजानाय मोसानाय बेनि मोनसे फालिनायनि सान आरो ना।
औ नंगौ।
बुङोबा ओ जेरै गिबियावनो जोङो फालिजेनो सैमा मोसौ बैसागो बेनि बेजों लोगोसे जोङो ओ नैथि फालिनाय जायो। जेरै मानसिबो बेनि उनाव जो जेरै दाउ अमा सैमा आरिनि आरोना जों नोंथांनो सब्बिस आगष्टखौ माबोरैहाय फालियो बेनि बागै एसे फोरमायनानै सानदों ओ बेखौ जों माबोरै फालियो होनबा जोङो गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागो सैथो दाननि थासान बे खालि फालिनाय जायो आरो ना बे सैथो सानसे सिगां जोङो मुवा बेसाद आरिफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाय ओ जानांगौ ना लानाय जायो जेरै थाराय आ दिललि बिलाइ ओ मोखोना लोगोसेनो जेरै पान लाव लाव आरो जेरै हालदै गोथां बेफोर फोरखौ जोङो सानयाव बुथुमबा लानाय जायो लोगोसे जोङो मोसौनि दारिफोर गोदान दोनदालारिफोरखौबो जोङो ओ बुुथुमना लाग्रोनाय जायो बे मोसौ बैसागु जों मानो फालियोबा आथिखाव जोंनि आसामाव गोबां सुबुङानो ओ आबादनि सायाव सोनारनाय जाहाथे जों बेनि थाखाय आरो जों बायदि सुबुंफोरा बे आबादखौ बांसिनानो मोसौजों हालेवनानै फालिवनानै जायोमोन नालाय बेनि थाखायनो जों बे बैसागुखौ बैसागो हिसाबै फालियो एबा आबादारिफोरा बे बैसागोखौ मोसौ बैसागो होननानै फालियो बे जोो जे गिदिरखालि मोसौ बैसागोखौ फालिगोन ओ एबा सैथोनि सथा सानखालि जोङो फुङावनो दुगैयै लुगै एबा गोथार जानानै जों गिबियावनो जा नांगौ बेसाद जेरै फिथाइ सामथाइ आरो जेरै बारिेराव फान्थाव हालदैआरिफोरखौ जोङो फुङाव ओ जेरै दाला नङाबा एबा खादा आरिफोराव जोङो गिबियावनो हागोन बिनि उनाव जोङो हाखांनायनि उनाव गोनांथि जानाय बायदि जेरै जोङो औवानि जा बेखौ जोङो आलु बानायनानै बेयाव जोङो जा फिथाइफोर ओ सोनानै एबा देगलि लिटि बिलइ फान्थाव हालदै ओ जेरै खामजल बिरिया होनानै माला बानायनाय जायो बे मालायाव लोगोसे जेरै थाराय आरो मो ना बिफां ना बिफां आरिखौ खामफायनाय जायो बेनि उनाव जोङो मोसौनाव फथा फोननो थाखाय जोङो खान्थानि जा हांगार बेखौ जोङो एरननानै एबा एखनानै जोंङ लाइ बिलाइयाव ओ एबा लाइजायाव हायो लानायनि उनाव बेयाव बे खान्था नि जा हांगार बेयाव जोङो थाव गुबै एबा जानाय थावखौ फोननाय जायो बेनि उनाव बे फथाखौ फोननायनि थाखाय फोननायनि थाखाय जोंङा मोनसे गोनां ओ मोनसे गोनां बथ नांगौ बे जाबाय जेरै ओ इन्दि बिफांनि सारा बे इन्दि बिफांनि थाराखौ जों गिबियावनो मोनथाम ओ हासयो समानै हास'यो हास नायनि उनाव बेखौ जों ओ स थामखौबो समानै हासखांनायनि उनाव जों मोन्थामखौबो खानानै लायो। बेनि उनावनो जोंना ओ जेब्ला आहा बेबो ओ गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ जोङो जेब्ला मोजाङै बुथुमो थुमनायनि उनाव जों बेखौ ए दालायाव ओ दोनो दोन नायनि उनाव जे मोखौ बे मोखौखौ जोङो गलिनिफ्राय दा थारा आं ओ बेजों जोङो मोसौखौ बुज्रा बुज्रा जाय जागायाव थुखै जेरै जोंनि साखाथिनि जेरै ओ दंग' दैमा दैसा एबा हाखरला जोङो बुयै बुयै लानानै थाङो। बे लानानै थांनाय मोसौनोस ओ मोसौनाव ओ जेरै ओ थार सारो दै गोथार सारखांनायनि उनाव जोङो बे मोसौ ओ जा फथा फोन्नै बे फोथा फोरखौ फोनो। फोनखांनायनि उनाव जों बे मोसौफोरखौ दैजों ओ थुखैनायखौ जागायो बे थुखै खांनायनि ओ जा फिथाइ ओ ओ एबा जेरै थाविफोरखौ जों सार होननानै ओ बुंलाङो जेरै लाव जा फान्थाव जा जोंहानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारायबाय था। बिमा गायदे बायदि दा जा बि फा बलद बायदि जा आरि ओ मेथाइखौ ख' खुगा मेथाइखौ खनो आरोना।
औ नोंगौ।
जोङो बेफोरखौ खनखाङो। बेनि उनाव जङो
औ
बेनि उनाव जोङो ओ जा ओहो जा मोसौ बेखौ जोङो हेगारनानै होयो। एबा जोङो ओ दुब्लि फोथाराव गांसो जानो थाखाय दोनहोयो। बेनि उनाव ओ जा मोसौ ओ बे मोसौ जे जा फुरान एबा गोदान ओ बोरायमोन दा बेफोरखौ जोङो हाब्रु एबा जायखि जाया जागाफोराव जोङो एबफबनानै दोनो। ओ जेब्ला सम जायो अब्ला जों जा मोसौखौ जा गांखो जानो दोननाय बे मोसौ न'सिम ओ होनानै लाबो। लोगोसेनो जोङो मो खौ जो ओ दुब्लि बारियाव होनायनि सिगां जोङो जोंनि न' ओ न'फोराव ओ एबा ओ जेरै जोङो नुनो मोनोदि गोबां सुबुङानो जोंनि ओ जेरै ओ बा आ जो मोसौ गलि आरिफोराव जा थाराय आरो थाराय औ ए माला सुनाय बेखौ जोङो आलायना दोननाय आरो नुनो मोनो। ओ लोगोसे बे मोसौखौ होखांनानै लाबोनायनि उनाव जोङो जा दोनदाल गोदान नैबे दोन्दाल गोदानजो जों मोसौखौ खानाय जायो। ओ बिनि उनावनो जोंना अखानायैनो एबा बैसागो दाननि सेथि ओ दानखालिनो जोंना जागाय बिदिनो मानसि बैसागो बे मानसि बैसागो खालि जोङो ओ बेरेफुंज एबा फुं खौ सिखारनानै जोङो ओ जोङो दुगैयै लोबै ओ आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि जा गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरा दुखु दाहा खैफोद आफोद बेमारा आजारनिफ्राय जाहा थे ओ खारग'यो एबा जोंनि जा गोदान बोसोर बे गोदान बोस सोरा मोजाङै मोजाङै थांनायनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनि सेराव आरो गाबो लोगोसे ओ जेरै आइ आफा एबा बिमा बिफा एबा आबै आबौ मोनखौ जोङो मान होनानै खुलुमनाय जायो आरोना। बेफोर खान्थि आरो सैमा बैसागु मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो नोथा बैसागोनि बागै मायाबा फोर बुंनो सान्दों नामा?
औ जोंनियाथ' नै दा बैसागुआव जोंनिया बैसागुआ जों आसामनि जेनेबा बर' सुबुंफोरनि मसे मख'जाथाव फोरबो आरोना जाय जोंनि गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थियो बैयाव जोंनिया आरो मोनसे नोंथाङा जेरै बुंलांजोबखाबाय नालाय आं दा नोंथांनिा जा मोनसे थालांदों बेखौनो बुंनो हानायसै आरोोना जेरै नोंथां जोंनिया जेरै बैसागुआव जोंनिया मोसौ थुखै सानखालि लायनाय जोंनिया सेजौ से था मैगं थाइगं जानांगौ ौ होननाय मोनसे फोथायनाय दं आरोना जोंनिया गोदोनिफ्रायनो खौ जाबालायनो जोंनिया देहायाव थानाय बेराम आजारफोरा जोङो बेराम आजारफोरनो जायानो जोङो बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो बेरे बेफोराव जेरै जोंनिया थालिर फसला दिंखिया बिलाइ लाव बिौ आरो बायदिसिना जोंनो गासै सेजौ सेथा मैगं जाबोलालायनो जोंनि देहायाव जेबो बेराम आजार जायानो औ बेनो आरो बेनि नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय मोखौ बैसागुखौ गोबा जोबोर मोजाङैनो फोरमायलांबाय बेनि उनाव जोंना फैयो आरो मान होननायखौ फोरमायलांबाय नोंथाङ बेनि उनाव जोंनाया फैयो मानसि बैसागु। थि बैसागुखौ जोंनिया आगोलथ' जोंनिया बैसागुखौ जोंनिया लायनो आबै आबौ मोननि दिनावलायनो जोंनिया थामजि दिन जेनेबा से माहा फालियोमोन न नाथाय दानिया जोंनिया समनि आंखालाव जोंनिया गासै स्नि सानल' फालियो। नङा होनब्ला औ स्नि सानावनो जोंनिया नै जेनेबा गिबि साना थांखांनायनि उनाव जोंनिया नैथि साननिफ्राय जोंनिया मोसानाया जागाय बिदिनो बेवहाय जोंनिया गामिनि जेनेबा सेंग्रा सिख्ला आदा बाजै बायदि गासैबो जयैनो लोगो नांला जोंनिया बैसागु बैसागुआव रंजाफैनो थाखाय ओंखारबोयो आरोोना लैहोर लैहोर गासैबो औ बिदि ओंखारबोनायजों जोङो गासैबो जेरै ओंखारबोयो ओंखारबोनानै जोंनि खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना लानानै जोङो मो मोसानो ओंखारो आरोना बेनि उनाव जोंनिया बे फोराव जोङो जेरै जोंनि हारिमायारि गान्नाय जोमनाय बर'नि जेरै आर'नाइ आर'नाइ गस्ला आर'नाइ गामसा आरो सिख्लाफोराबो जोंनिया दख'ना थावसि आरो बेफोरबायदिनो दख'ना जेनेबा मोजां गाननानै जोबोद समायनाय सम गासैबो ओंखारबोैयो आरोना जोंनि बर'फोरनि ड्रेसखौ गाननानै जेनेबा सि जोम गारनानै बेनि उनाव जोङो जेनेबा जोंनि गामि बा गुबुन गामिफोराव थांनानै जोङो न'खर न'खर मोसाहैदोंङो। बेवहाय न'खर न'खर मोसाहैदिंनायाव जोंनिया जेनेबा सोरहाबा जौ गिसि दिनैनि दिहुनानायखौबो जों नुनो मोनो आरो जोंनिया मोसाखांनायनि उनाव जोङो जेरै जोंनिया दान बा ह हाबै जोंनिया जेरै माइरं नङाब्ला ओ एसे रांखौ हरखायो आरो बेथ' जोंनि हर खुरखाथारो नालाय बेयो जोंनिया गोदोनिफ्रायनो नुङा औ बेखौ जोङो जा एसे फैसा बा माइरं मोनो बे जोङो माइरंखौ फाननानै बा ज नांगौखौ जानो लाखिनानै जों बेखौ खाना हिसाबै मोनसे फालियो आर ना जायो जोंखौ जाय जोङो बैसागुनि जोबथि सानाव जायो गासैबो जयै लोगो नांनानै मोनसे खाना जायो। ङा हबा औ आरो बैसागुआव फैयोब्लानो जोंनिया नाय जोंनिया गासैबो जोंनिया जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावलायनो जोंनिया गोथां जाजोबो जेरै गोदान बिलाइ खिलिनाय जेनेबा जोंनि गोदान बोसोर जागायनायखौ ने थि आर होनना बैसागोआ नङा होमबा?
औ औ औ
बेनि अनगायैबो जोंनिया बैसागुआव गोबां जेनेबा गोबां जेनेबा गुबुन गुबुन साइड जा बा जोंनि ओनसोलफोरावबो गोबां गिदिर गिदिर जोङो फुजा फांसन जानायफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा जोंनिया बे फांसनफोरावबो जोंनिया गेदेर गेदेर रोजाबखावरि मोसागिरि आरो जोंनिया बे फोराव बायदिसिना बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय रोजाबनाय बादायलायनाय बेफोरखौ फाथियो आरोना औ औ दे होमब्ला न' नोंथां जोंना समाव बोथौबाय जोंहा दोनथ'नोसै नामा?
गोजोन्थों।